औ नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ ओ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आं ओरैनो उन्दुग्लांनानै दङ नोंथां
ओ
नोंथाङालाय मा खालामदों
आङो आंबो ओरैनो जिरायनानैनो दङ नोंथां
अ ओ
नोंथांनि खबरा माने दासान्दि माबोरै दङ
दासान्दि खबरा मोजांथ' नोंथां नोंथांना लाय
आंनाबो मोजाङानो नोंथां दिनै नोंथांजों आङो जोंनि सोरगिदिं आबहावानि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जों नोंसोरनि सोरगिदिं आबहावाफोरा माबायदि बेफोरखौ
औ फोरमायनो हागोन जोंनि सोरगिदिं आबहावायाथ' मोजाङानो जोंनिया गामि ओनसोल नालाय
औ
माने बिफां लाइफां दंफां लाइफां बेफोरो दङ जोंनियाव कल कारखानाफोराबो माने गैयानो होनजायो जोंनियाव बेखायनो जोंनिया आबाहावाया एसेबां गुबुंग्ले नङा। नांगौ रोखोमनि एसे मोजाङानो आरो जोंनिया।
औ
आ नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि आबहावाया?
औ जोंनिखिजा आबहावाया जोंनि ओनसोलावबो मोजाङानो। जोंनाबो एसे माने गामि ओनसोल बायदियानो जाहैयो। आरो जोंनावबो बेफोरबायदिनो गारजिबो जायो होनोब्ला दानि जुगावथ' गोबां गारि मथर खारनाय जायो मानाय जायो बेफोरनि थाखाय माने जोबोद माने एसे गारजिबो बेफोरबायदि होनांगोन आरो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां दंफां लाइफांफोर दङ बेफोरनि थाखाय माने आबहावाया मोज आरो नोंथां।
औ औ औ
बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? माने दानि दानि बे जुगावथ' माने आब हावाया जोबोद गुबुंले जाबोनो हमबाय गोबां जायगाफोरावनो हा गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानाय बेफोरखौ माबोरै होब थानो हायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बेफोरखौ होबथनायनि गुबै जाहोनाथ' जोंनिया दंफां गायनायानो जाहैबाय दंफां गायोबाथ' जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो हायो। दै गुबुं बेजों लो गोसे जोङो दै गुबुंले जानायखौबो होबथानो हायो। जोङो दैयाव जेब्ला ए गाज्रि बेसाद गारालासिनो प्लास्टिक बा गाज्रि बेसादफोरखौ मैलाफोरखौ गारालासिनो जों दैखौ गुबुंले जानायनिफ्राय बासायनोबो हायो
औ
बेफोरबायदिनो जोङो हायो आरो दा नोंथाङा एसे माबाफोर मि थिबावगोन नामा बोरै होबथानो हायो
औ ओ जोंनाथ' आङो फार्स्टआवनो बुंनि सै माने गिबियावनो बुंनोसै आङो हा गुबुंले जानायखौ होबथानायनि माने लामाफोरानो जाहैबाय जोङो बायदि सिना मेथाइ बायदिसिना आरो बाजारफोराव थांबोला जोङो दे प्ला टिग बेफोरबायदियाव मैगं बेला बिदि बेबादि हरो बेफोरबायदियाव जोङो माने बेफोरखौ लाबोनानै माने हाफोराव गारनो ना ङा मानोना बेफोर हा फोरावनो माने बियो प्लास्टिक होननानै बुङोब्लाथ' प्लास्टिका माब्लाबाबो सेेवनानै थाङा बियो हाजार हाजार बोसोरा लासे माने बियो बिदिनो थाबाय थायो आरो बेफोर हाफोर खौनो जोङो जेरै आबाद मावनाय माइ गायनाय बेसर फोनाय बेफोरबायदि माने आबादफोराव बाहायनाय जायो नालाय बेफोरनि फसलफोरा गाज्रि जानो हमो आरो बिनिखायनो जोङो जेसेनो हायो एसेनो बाजारफोराव थाङोब्लाबो माने मना मोनसे गिदिर लाना थांखानांगौ जाहाथे बेयाव मैगं खौ लाबोनो हायो आरो जोङो जे से हायो एसेनो माने प्लासटिक बाहायनो नांङा जेसेनो हायो जोङो कागजनि औ कागजनि प्लासटिक बे बेफोरबायदिखौ माने दाथ' ओंखारबायना बेफोरबायदि प्लासटिक बेफोरबादि बा जिनि मना बा जलंगा बेफोरबायदिखौ जोङो जेसेनो बाहायनो हायो एसेनो जोंनि हानि थाखाय मोजां आरो आरो जोंना माने दैे गुबुंले जायो बुङोब्ला नोंथाङाबो फोरमायखाबाय दैफोराव गाज्रि बेसादफोरखौ गारनाय जेरै बेफोरबायदिनो प्लास्टिक एबा पलिथिन आरो जेरै गाज्रि मुवा फोर खौ सुनाय आरो बेफोरबायदि गाज्रि माने गारजा मुवाफोरखौ दैफोराव गारनानै दैखौ गाज्रि खालामनाय बेफोरबायदिनि फ्राय जोंओ जेसेनो हायो एसेनो जानगाराव‌ थानांगोन अब्लासो जों दैखौहाय माने गुबुंले खालामनायनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो हागोन आरो आरो जोंना टाउन ओनसोलफोरावथ' माने बारगे बेंनाय होनोबा गोब बाङैनो जाबाय बेयाव माने गोबां गारि मथरनि अनजिमा गैया गोबांनो गारि म ओम आरो बेनिफ्राय ओंखार उब उखुन्दै होनोब्लाथ' जोङो टाउन नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ टाउन सरनि थासारिया माबायदि औ औ आरो बेफोरावनो जोङो बे प्लास्टिक बायदिसि मुवाफोरखौबो गारना दोननाय आरो जोङो बेफोरखौ जेसिनो हायो मोनसे माने थुब्रा जायगाफोराव दोननांगौ आरो बेखौबो जोङो माने सावोब्लाबो जोंनि देहानि थाखाय माने खहा जायो होननानै जों बुंजायो माने मानोना बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया माने जोंनि देहानि थाखाय जोब बोद खहा लाबोयो मानोना बियो प्लास्टिकनि फ्राय ओंखारनाय आरो जोङो दानि जुगावथ' नुयो माने आजिकालि मैगंफोरावबो मैगं फिथाइ साम थाय माने गासैयावबो मुलि होनाय जायो आरोना नोंथां आरो खायसे औ औ आरो खायसे माने फिथाइ सामथाय फोराव माने कालार गैयैखौबो माने कालार खालामनाय जायो औ बेफोरबायदियानो जोंनि देहानि थाखाय माने जोबोद खहा लाबोयो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
नोंथाङा बे जोंनि दानि रुजुनाय आरो गोदोनि रुजुनायाव आबहावाया मा माबायदि फारागथि दंमोन फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ माने गोदोनि होननानै बुङोब्लाथ' गोदोयो एसेबां मटर गारिबो गैयामोन। बेनि थाखायनो माने आरो गोदोनि समावहाय बिदि गिदिर गिदिर कारखानाफोरबो गैयामोन। आरो बेफोरबायदिनो माने गोदोनि समाव एसेबां मा ने इदि हाथाय बाजार फोरबो जायामोन बे फोराव माने न'आवनो बानायनाय मा ने मैगं थाइगं बेफोरखौ माने न'आवनो खानानै मोनजानाय जायो नालाय बेनिफ्राय एसेबां बिदि पलि थिन बायदिसिना बाहेरनिफ्राय फैयामोन। बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आबहावाया आबहावानि थासारिया मोजाङैनोमोन। आरो दानि औ गोग्गोमोन। माने बेनिफाय जोङो ताजा ताजा माने बारफो बो मोननो होयोमोन। आरो दंफां लाइफां होनोबाथ' गोदो बेराद दैनो दङमोन।
उम उम
रो गोदोथ' एसेबां बिदि गोदोर गोदोर सहरफोरबो गैयामोन नाथाय दायो बेफोर गिद दिर गिदिर माने जायगाफोरखौ माने दंफांफोरखौ हा बाय हाबाय जोंना टाउन सहर मानसिफोरा न' लुबोनो हमबाय। बेफोरावनो जोङो माने आबहावाया एसे गुबुंले जानो हमबाय आरो दानि जुगनि होननानै बुङोब्ला जोंना दानि जुगावथ' गारि मथरनि अनजिमाया गैया होननानै आङो दहायनो नोंथांनो फोरमायबाय आरो बिबदि बेदिनो दाथ' जोंना हाथाइ बाजार जायो बेयाव गासैबो माने दानि जुगावथ' बारा एसेबां न' न' माने बिदि मैगं थाइगं गायनाय नुला बेनि खायनो गासैबो माने बिदि हाथाइफोरनिफ्राय लाबोयो जाय बिसोर बिदिखौ फारामफोर बिदि गायनानै लाबोनाय जायो नालाय बेफोरखौ बिसोरो फानै जायो बेखौनो जोंबो प्लास्टिक बेफोरबायदियाव लाना फैनाय जायो बेनिखायनो आरो बेफोरखौ ला बोनानै जुदि सावोब्लानो जोंनिया ओ गाज्रि उखुनदैबो गयो नालाय आरो दानाथ' गिदिर गिदिर सहरफोरबो जाबाय बेफोरनिफ्राय माने जेसेनो गिदिर गिदिर सहर जादों एसेनो आबहावाया गुबुंले जादों आरो खायसे माने सहरफोराव बुंनो थाङोब्ला मोजांआनो आ ओ आबहावाया आरो खायसे बायदि सहराव माने ओरैबायदि आलाय सिलाय थायो जेरै प्लास्टिक मेनला बेफोरखौबो माने लामा सामा जेराव थाङो बेयावनो नुयो आरो बेफोरावनो आ हावाया गुबुंले जायो आरो खायसे सहरफोर बायदियाव माने बेफोरबायदि प्लास्टिक बायदिसिनाखौ जोङो लामा सामायाव गारनाय नुवा बेयाव मोनसे जमा जमा खालामग्रा बेयाव औ डासटबिनफोराव बिदियाव गारनानै दोनो मोजाङैनो बेफोरबायदिखौ आं माने नुनो मोनो दों आरो नोंथां
औ दा दा नोंथाङाथ' फोरमायबाय ओमफाय दाजों आबहावा बुङोब्ला दा जोंनिया अखायाबो फैयोना? दा अ गोदोयो गोदो माबायदिमोन अखानि बिबाङा दा आरो माबायदि जाबोखो दा नों थाङानो नुगासिआनो
औ औ
औ दा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथाङा दि अखा अखाया मानि थाखाय खम जाबोनो हमखो
औ माने गोदोथ' एसेबां बिदि माने दारिमिनफोरबो गैयाम मोन आरो गोदोनि खायसे गोदो माने खायसे बेसाद फोरानो गैयामोन आरोना नोंथां गोबां आगजु आग्ला फोरा माने खायसेफोरा माने गोदोनि दिनाव गैयामोन बेफोरनि थाखाय दंफां लाइफां माने सबबो माने थाजायैनो थायोमोन नालाय गोदोनि दिनाव सम ना बे समाव माबायदि बोथोर बोथोराव अखा हानांगौ बेफोरबायदि समावनो अखाया हायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय जोङो गोबांनो माने बिगियानफोरनि जुगबो जाबाय नालाय बिसोरो बायदिसिना माने प्रेक्टिकेल बिदि बानायबाय थायो बेफोरनि थाखाय माने आबहावायाबो माने सम थे माने जोंखौ अखाबो हाया आरो जोङो खायसे माने बुस्थुफोरखौ बांद्राय बाहायनाय जायो बेनि थाखाय जोंना दानि जुगावहाय एसेबां अखाबो नांगौ समावहाय हानो नागिरा जाय बायदि बोथोराव अखा नांगौ एबा जाय बायदि बोथोराव बेफोरबायदिखौ नांगौ बेफोरबायदि समाव माने अखाफोरा
औ दे होमबा नोंथां जोंना सावरायलायनायनि समाबो बेखिनियावनो जोब नोंथां सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां गोजोन्थों